औ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं बिदिनो एसे जिरायना दङ र'।
अ। आं नोंथांजों ओ फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसेे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे औ सावरायजागोन।
दा फिथाइ सामफ्ला फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' जोंनाव आथिखालाव गोबां फिथाइ सामथाइफोरा दंङ। ओ बेफोर जेरै थाइजौ खान्थाल आनारस, जलफि ओ बैग्रि बिबदिनो कमला, थायसुम, थाय सुरि ओ जिंखा, थाइबें बायदि बायदि दा बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ मानसिफ्रा बिफांनि फिथाइ सामथायखौ जानो जोबोर मोजां मोनो।
औ
ओ फिथाइफोरा ओ मोननै मोननै जा
औ
ओ जेरै बेगर गरसे गोनां। आरो बुरजा बेगर गोनां।
औ
ओ बिब्दिनो गरसेल' बेगर थानाय फिथाइ होनोब्ला जेरै सिलिका थाइजौ बिदिनो जलफाय
औ
बायदि बायदि
औ
आरो बुरजा बेगर गोनां होनोब्ला। अ' बिब्दिनो सुमफ्राम
औ
सुमफ्राम, कमला, आपेल ओ नारें जुमब्रा अ' बिब्दिनो थाइबें बायदि बायदि आरो
औ
दा बेफोर ओ फिथाइफोराबो खायसे बिनि सुवादा ओ बिबदिनो आलादा आलादा रोखोमनिबो थायो। ओ जेरै खायसे गोखैबो थायो। आरो गोदै आरो गोफा बेफोरबायदि
औ
दा ओ गोदै फिथाइ बुङोब्ला? बिदिनो ओ थालिर आपेल बायदि बायदि आरो।
औ
आरो गोखै बुङोब्ला उम। नारें लेबु नारें कम'ला बायदि। आरो बिब्दिनो गोफ्फा फिथाइ बुङोब्ला बिब्दिनो थाइस्रि। सिलिखा बायदि बायदि आरो।
औ।
दा बेफोर। फिथाइफोरनि गाबाबो ओ खायसे गुबुन गुबुन जायो।
औ।
जेरै गोमो, गोजा।
औ।
ओ बिब्दिनो गोथां।
औ।
आरो बिब्दिनो फान्थाव गाप। आरो गोजा बायदिफोरबो थायो।
औ।
दा बिबदिनो खायसे खायसे फिथाइफोरा आरो बोथोर लायै बोथोरबो थायो।
औ।
जेरै ओ गोजां बोथोराव बिब्दिनो ओ बैग्रि सिलिखा बायदिफोरा थायो।
औ।
आरो ओ गोलोम बोथोराव। आ जेरै लिटुखु। ओ थाइ ओ थाइजौ खान्थाल बेफोर थायो आरो।
औ।
आरो बिब्दिनो खायसे खायसे। ओ फिथाइनि ओ बेसेना। बुरजाबो थायो। आरो खायसे खायसे फिथाइनि बेसेना। जोबोर खमबो।
औ।
अ जेरै। बुरजा बेसेन गोनां फिथाइ होनोब्ला बिब्दिनो दालिम ओ आ पोल आंगुर। आरो स्ट्रबेरि। बेफोर बायदिफोरा गोबां बेसेन गोनां। फिथाइ आरो। बिब्दिनो। गोबां बेसेन गैयै ओ फिथाइफोरा ओ जेरै ओ लथाजाम
औ।
लिसि आरो बिब्दिनो थालिर नालेंखर बेफोर बायदिफोरा ओ गोबां बेसेन गोनां नुनो मोना बेफोर फिथाइफोरखौ। ना दा बेफोर। फिथाइफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे बुजायनानै होलायदो
औ फिथाइ होनब्लाथ' जोंना। जे दा नोंथाङा जे बुंलांबाय गोबां रोखोमनि थायो होननानै औ नंगौ। फिथाइफोरा गोबां रोखोमनि थायो।
औ।
आरो फिथाइनि सवादाबो गोबां रोखोमनि थायो।
औ।
गोखै गोदै गोफा। गोबां रोखोमनि थायो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो मोनब्लासो जानो हायो आरो खायसे खायसे फिथाइफोरखौ जोङो गोथाङैबो जानो हायो आरो खायसे फिथाइफोरखौ। खौ जोङो संनानैबो जायो आरो।
औ औ।
दा। थाइजौफोरखौ जोङो गोथाङैबो जाजायो आरो बिदिनो। मोनब्ला मोननायनि उनावबो। जानाय जायो।
औ।
आरो फिथाइफोरनि गाबाबो आलादा आलादा जायो। बेबायदिनो। फिथाइफोरा बोथोर लाना बोथोर थायो आरो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो। अरायमा मोननो हायो आरो जेरैबायदि जोङो। आफेल आंगुरफोरखौ थालिरफोरखौ जोङो अरायमा‌ मोनबाय थायो बा मोनजाबाय थान थायो होनना बुंनांगोन।
औ औ।
आरो बिदि। बिदिनो खायसे फिथाइफोरखौ जोंनि ओनसोल फोराव मोननाय जाया बेफोरखौ जोङो गुबुन हादरनि। बेाय लाबोनो गोनां जायो।
औ।
बांसिन मोननाय फिथाइफोरानो दा जों थाइजौ खान्थाल नालेंखर कमला थालिर बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो आरो आरो। आपेल आंगुर द्रेगन आरो बेदिनो बेबायदिनो गोबां नासप थि बायदि फिथाइफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलफोराव मोननाय जाया बेफोरखौ गुबुन हादोरनिफ्रायसो ला लाबोनानै जोङो फानफैनाय खौ जोङो बायनानै जानो गोनां जायो आरो दा फिथाइ खौ जोङो जुइसबो बानायनानै जोङो लों लोंनाय जायो
औ।
आरो बेफोरबायदिनो गोबां जुइसनि फालांगि खालामनानैबो
मानसिफोरा रां ओ खामायगासिनो दङ
औ औ
दा मैगं जानाय फिथाइ होनब्ला जोंना जिंखा फल मुदुफुल जोगोनार खुमब्रा बायदिफोरानो बायदि बायदिफोरानो जोंना मैगं आरो बेफोरखौ जोङो संनानै जानाय जायो
औ
दा बेफोर‌बायदिनो फिथाइनि बेगरफोराबो ओ मोननै रोखोमनि थायो होनना जे नोंथाङा बुंबाय औ नंगौ मोननै रोखोमनि थायो खायसे फिथाइफोरा बुरजा बेगर थायो आरो खायसे फिथाइफोरा गरसे थायो जेरै खान्थालफोरानो गोबां रोखोम रोखोमनि बेगर था गोबां बेगर थायो आरो थाइजौ जलफि बायदिफोरा गरसेल' बेगर थायो आरो
औ
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ औ दे